खोनाबायना नोंथां?
अ औ दायो खोनाबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा कल हरदोंमोन?
आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि ओ दोरोङारि नाफाम बानायनायनि बागै एसे सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा बेस्थ' नङाबा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायनो जागोन नोंथां आं बेस्थ' नङा दे।
अ अ होमबा आं फोरमायलांनोसै बर' हारियाव जोंनो नाफामखौ मारै बानायनाय जायो। इनि बागै
औ जागोन
ओं ओ नाफामखौ देनो थाखाय सिगाङावनो जोंनो सिगाङावनो माने दैमा एबा दैनि दैनिफ्राय जोंङो नाखौ हमना लाग्रोनांगौ जायो।
औ
ओ नाफामा माने मोनसेल' रोखोमनि नाजों जाया गासिबो ना गासिबो नायानो नाफाम बानायजोबनो हायो आरो ना गासिबो नाखौनो मोनसेल' जों मोनसेल' ना बेदि आलदा ना एबा ओ बे नाजोंल' जायो इदि नङा गासिबो नायानो नाफाम नाफाम बानायजोबनो हायो आरो ना जेब्ला नोङो नाखौ दैनिफ्राय हमनानै लाबोयो बिनि उनावहाय जोङो बिनि नानि बिगुर ओ नानि खि बेफोरखौ जोङो गासैखौबो साफा खामना लाजोबनोसै
औ
साफा खालामनो थाखा साफा खालामनायनि उनाव नाफाम खौ देनो थाखाय जोङो एसेल' नाजों जाया आरो ना एसे बुरजा नाखौनो नांगौ जोंनो। देनो थाखाय ओ नाखौ सुखांनाय सुखांना लानायनि उनावहाय एखौ सान्द्रियाव दै सरननो थाखायोन दोनग्रोनोसै आरो ना दै माबानो थाखाय बेनि उनावहाय जों मिथिनो मोनो दि नाफाम अराव एसे फोरानस्लाब ओ फोरानबाथाय नाफामा गोथाव मोनजायो होनना मोनथिनो मोनो आरो नाया गोथाव मोदोमोना अराव फोरानबा बेजोंहाय ना गोथावसिन जायो इदि होनो आरोना इखायनो अराव एसे ओमफ्राय सान्दुङाव एसे इदि होनानै मोजां फोराननानै लानोसै साननै सानथामसो
औ
बिनि उनावहाय जोङो साननै सानथामसोनि उनावहाय जों ना फामखौ देनो हाबाय आरो ना देनो थाखाय जोंनो थास' गोसोम ओमफ्राय औ जोंनि बर' हारिनाथ' गाहेन उवालावनो देखायो उवालावनो बयबो इखौथ' मिथिखायो इखौ जगार खामना लानोसै आरो ना ओ उवालखौ मोजां सुनानै लानानैहाय जेब्ला रानो बियो अब्ला जोङो बे ना जे रानदों जोंना ना गोरान जेखौ जों अर ओमफ्राय सान्दुङाव फोरानदोंमोन बे खौ जोङो वारालडाव होनानै मोजां देग्लिनोसै आरो ना एकदम गासिबो गेब्लेेजोबनाय जेबो सु नानि सुफोराबो गासिबो गेब्लेेजोबनाय मोजां देग्लिना लानोसै
औ
देग्लिखांनायनि उनावहाय जेब्ला बे मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जोङो बे मा होनो
उम
थास' गोसोमा बेखौबो हानानै हरनोसै आरोना खायफा खायफा बेलेग बेलेगबो होयो जोंनिथिंहाइ थास' गोसोमल' होयो आरो ना थास' गोसोमखौ हो खांनायनि उनाव खसे फ खसेब नों थास'जों मोजां मुलि होनानै देग्लिनोसै देग्लिखां देग्लि खांनानै उनाव जेब्ला मोजां गेब्लेयो बियो एकदम माने जेबोद थायो नानि खर' सुफ्राबो गासिबो गेब्लेेजोबखांबाथाय जोङो इखौ इखौहाय ओ गोदोनि समावथ' माबायाव दोनोमोन हासुङाव दोनोमोन मायो नाफामखौहाय दानि समावहाय दिंग्रि बयेम बेफोरावबो दोननाय नुसै मानसिफोरखौहाय सुबुंफोर खौ हासुङावबो दोनो दासिमबो हासुङाव दोनो मानसिफ्रा खिन्थु खायफा खायफा थटाउन नि मानसि फ्रा हासुं मोनो मोनाबाथाय दिंग्रि बयमाव दोननाय जायो आरो ना जों हासुं जेब्ला जोंना बे नाफामा मोजां गेब्लेयो अब्ला जों बेखौहाय हासुं माबा डिग्रि बयनिफ मोजां सोनानै दोननोसै आरो ना बारा बयेमसे गाहामबो दोना एसे एसे खावसेसो दोनो ओमफ्राय हासुंखौ एबा हासुंङाव दोनदोंब्ला जोंहा बे हासुंखौ मोजां गोरा मारिथारनांगौ जायो आरोना हो दोनथारनांगौ जायो नङाब्लाथाय बे नायाथ' एम्फौ दैयोना नंङाबा
औ
ओंखायनो मोजां माथेयाबाथाय बिदिनो अंखा एम्फौफोर दैगोन ना नाफामाव बेखायनोहाय जोंङो खौ जेबो हाबनो हायै जेबो माबा गाज्रि जायो बारफोर हाबाबो मुसिगोन ना बियो बेखायनोहाय जों मोजां माबानांगौ जायो आरोना होथेना दोनथारनांगौ जायो होथेना दोननानै एबा बयामाव दोनदोंब्ला बयेमनि मुख्राफोरखौबो जों एकदम गोरा मारिथारनांगौ जायो।
उम
बिनि उनावहाय एसे गोबाव माबानानै दोङो बेखौहाय ओ जानो हाबाय आरो ना एम्फुदैयिनि थाखाय जों इखौ गोरा दोननांगौ जायो खिन्थु नङाबाथाय गाज्रि जागोन नाफामा
उम
आंङो नाफामखौ ओ मारै मारै जानाय जायो मारोरै संङो बेखौबो एसे फोरमायलांनोसै नोंथांनि सिगांङाव ओ नाफामखौ जोंङो गाव गोजा बिदैबो जायो।
औ
नाफाम बाथोन अनला एंखुरावबो होनानै जायो खायफा खायबा मानसि फोरा थास' बिसं नाफामखौबो गोबां जायो जोंना बर'फ्रा ओ आंनो नोंथांनो नाफाम बाथोनखौ मारै बानायैखौ एसे फोरमायलांनोसै आरो ना
औ फोरमायजागोन नोंथां
औ नाफाम बाथोन एवनो थाखाय जोंनो जोंङो सिगाङावनो जोंङो जेन'बा साबेसे मानसि जोङो साथाम साब्रै न'खर जों साबेसे दं बिनि जग एसे बरनना लानोसै आरो सामसफोरजोंहाय हासुङाव बयामनिफ्राय ओमफाय आरो बरन खांनायनि उनाव बेखौ गोरा मारि फिनांगौ जायो नङाबा आर गाज्रि जाबावगोन ना बियो मुसिगोन बेनिखायनो ओम ओमफफ्राय बर'नानै जोङो मोजां माबानोसै सारायफ्राव जोङो ओ सामब्राम सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु इखोबो होनानै जोङो एवनोसै आरोना। नाफामखौबो होदेरनानै एसे दै होनोसै ओमफाय। दै होनानैहाय जोङो नाफामखौ एकदम एग्लिनोसै एग्लिखांनानै जोङो जेब्लाहाय बे नाफामा माबायो मोनहां जायो अब्ला जोङो ओ दुन्दियाफोरबो होयो आरोना गोथाव मोदोमनायनि थाखाय गोथावसिन जानायनि थाखाय। बारा गोबाव नाङा द सेनो मोनो नाफामा जोंना नाफाम बाथोना दथसेनो मोनो बारा गोबाव सम लाया नाफामा मोननो थाखाय। आरो आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांनि सिगाङाव नाफाम ओ बानायनायनि एबा संनायनि बागै नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो सान सानदोंबा आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन।
अर। नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय ओ नाफाम बानायनाय आरो संनायनि सोमोन्दै आंनो मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय। अब्ला आङो दायो ओ नोंथांजों बिरोंदामिन एबा टेक्न'ल'जिनि सोमोन्दैसो आङो सावरायनो सानबाय।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दा जोंहा बिरोंदामिन होननानै बुङोब्लाथ' आथिखालाव बिरोंदामिननि जुगसो जाबाय। बिरोंदामिननि गेजेरजोंनो जोङो सोलिगासिनो। बिरोंदामिन नङाब्लानो आथिखालावहाय माने सोलिनो हाला आरो ना सुबुंफोरा। दा जोंहा नै बिरोंदामिन ओ जौगानाय लोगो लोगोनो जोंना गोबां रोखोमनि दिहुनथाइ दिहुननो हाबाय आरोना। फार सेनिफ्रायनो जेरैहाय हमनानै ला ओ मा होनो जानबुंनिफ्राय लानानै जोंना कम्पिउटार लेपटप गोबां आरोना आरो लोगोसे जोंहा हस्पि टोल बा देहा फाहामसालिफोराव बेमार फाहामनाय ओ बेमार चेकाप खालामनो थाखाय बा बेमार नायनो थाखाय आन्जाद नायनो थाखाय ओ जोंहा गोबांथार रोखोमनि जन्थ्रफोर थायो बा दाजेमफोर थायो बेफोरखौबो जोंहा बेरोंदामिननि गेजेरजोंसो दिहुननाय जादों। बिगियानारि आदबजों जोंहा दिहुननाय जाबाय आरोना गोबां थार आरो लोगोसे नै जोंना बिरोंदामिन गैयाबानो जोंहा बेंफोर गोबां अफिस फोर बेफोरबायदियावहाय जोंना माने खामानियानो सोलिया आरोना जेरावहाय जों कम्पिउटारफोर खौ बाहायो ओ बेंकफोराव होनो होन बा ओ ओ मा होनो एडुकेसन इनस्टिटिउटफोर बा जेनेबा सोलोंथाइ फसंथानफोर जेरै स्कुल कलेज फरायसालि जौमा फरायसालि मुलुगसोलोंसालि गोबाङावनो आरोना। जोंहा कम्पिउटार कम्पिउटारजों जोङो सोलोंनो हायो आरोना। कम्पिउटारनि जुग अफिसफोरावहाय जोंहा गोबां बेबायदिनो बाहायो आरो। जोंनि ओ मा होनो एडमिसन लानाय प्रसेसआबो जोंना आजिखालि मा जाजोबसै कम्पिउ ओ मा होनो अनलाइन जुग आरोना बे अनलाइना जोंहा मा कम्पिउटार बा इन्टारनेटनि गेजेरजों जायो आरोना दा जोंहा बेफोर गासैबो बिरोंदामिननि नि थाखायसो बिरोंदामिन जौगानायनि थाखायसो जानो हादों आरो आथिखालाव।
दा हमनानै ला आङो मोनसे एग्जाम्पोल हिसाबै बुंनोसै जोंहा जानबुंखौनो हमनानै ला। जानबुंङाबो बिरोंदामिनि गेजेर फोरजों दिहुननाय दा जोंहा नै जानबुं ओ दिहुननाय लोगो लोगोनो जोङो जोंनि ओ जाथि खुरमाफोरजों गोजान गोजान जायगायाव जोङो थांलाय लायनानै जों खबर लाहैलायनांला आथिखालावहायो। दायो जोङो जानबुंनि हेफाजाबैनो जोंहा ओ मा होनो खनसे नाम्बार थुनानै जों कल ख खालामोब्लानो जोङो रायलायहरनो हायोसै आरो आरो जों नायनो लुबैयोब्लाबो जोंहा भिडिअ कल रा हरनानै जोङो नायलायनानै कल रायलायनो हायो आरो। ओमफ्रायो ओ मा होनगोन? जोङो बेबायदिनो टाइमखौ सेभ खालामनो हायो आरोना जोङो माने ओ गोदो गोदायथ' जोंहा बेफोरबायदि गैयामोन जानबुं गैयामोन गराइ गारि बायदिसिनाफोरजोंसो जोङो खोनानो मोनोमोन आरोना थांलाय फैलाय खालामो होननानै आरोबाव लाइजाम लाइजाम हरलायलायोमोन नो गोबां मास मोनसे एबा मास मोननै बोसोरसे गाहामबो लायोमोन आरोना गोजान गोजाननिया दा नाथाय आथिखालाव जोंहा जानबुं सफैनाय लोगो लोगोनो जोंहा माने टाइमा सेभ जाबाय आरोना जोङो इदि गोजान गोजानाव थांलायनो गोनांथि गैला दा जोङो एक सेकेण्डनि गेजेरावनो माने जों खबर लालायनो हायो आरो नाम्बार जोङो थुनानै होयोब्लानो। इनिफ्राय जाहैबाय दा बिरोंदामिनि गेजेरजों जोंहा आरोबाव दंबावो जोंहा मा होनो हान्थिनायनि बेलायाव आरोना ट्रान्सपर्टेसननि बेलायाव साइकेलनिफ्राय लानानै बाइक, मटर-साइकेल बा गारि, मथर, बास आरो लोगोसे ट्रेन आरो एर'प्लेन जोंहा गोबांथार जोंहा मा होनो हान्थिनायनि राहा दंसै आरोना दा जोङो माने सानसेयावनो जों गुबुन फ्लाइट फ्लाइटजोंहाय बा एर'प्लेनजों जोङो सानसेयावनो गुबुन हादरावबो जोङो सहैनो हायो आरोना। तिनि घन्टा बा सारि घन्टा बेफोरबायदिनि गेजेरावनो जोङो सहैनो हायो आरो खाथि खालानि हादोरफोरावबो। दावबायहैनो हायो दा बे -फोर गासैबो जोंहा ओ बिरोंदामिननि गेजेरजों जादों आरोना। आरोबाव हमनानै ला ओ जोंहा आरोबाव दंबावो जोंनि टाइम सेभ जानायनि बेलायावहाय जोंहा जेरैहाय ओ मा होनो वासिं मेसिन बेफोरबायदिबो ओंखारबाय दा जोंहा मा होनो ववासिं मेसिन ओ सफैनाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां खस्थ' जों बेखौ जिग' जिग' जोङो दैमायाव थांनानै जोङो बेखौ सुहैनाय लायनांला आथिखालावहाय माने। ओ मालाय मोसिनावनो जोङो बेखौहायो जखानि नायनानै दैफोरखौ होनानै बा बेखौ लगायनानै दोनब्लानो बियो मालाय हारसिंनो माबानानै थायो आरोना। टाइम बायदियै बेसेबां टाइमाव बियो ओ सुखांगोन बे हारसिंनो बन्द'बो जागोन आरो बेखौ नायलायनो नाङा आरो बेबायदिनो सुखांनानै जेनेबा फोराननायनि बेयावनो राहाबो थाखायो ड्रायारबो। दा जोङो बेखौहायबो माने जोङो फोरानलायनांगौबो गोनांथि गैला। दा बेबायदिनो ओ बेखौहाय जोङो बेबायदि मेसिनाव सोनानै दोननानै जों बेलेग खामानिबो ओ मावनो हायो आरोना जेनेबा हमना ला ओंखाम संनो हानाय बा बेलेग न'नि खामानि मावनो हानाय बेबायदिनो गोबांथार टाइमा सेभ जायो आरोना बेनि गेजेरजोंहायो। ओ खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनागासिनो। औ हेलौ।
इनिफ्रायहायो औ दा जोंहा जा ओ मा होनो जानबुंनि गेजेरजोंहाय आरो जेनेबा जोङो बेयाव ओ गोबां रोखोमनि इनफरमेसनखौ जोङो माने थाबैनो मोननो हायो आरोना जोङो मा होनो बिजाबफोर जोङो फरायलायनांला आथिखालावहायो जोंहा मा होनो गोबां रोखोमनि प्लेटफर्म दङ जेरैहाय इउटुबफोर ओ इउटुबफोरावहाय जोंना गोबां रोखोमनि ओ मा होनो अनलाइन फोरोंग्रा जोंहा टिचार्सफोर ओंखार बाय आरोना जोङो बेनिफ्रायनो गोबांथार इनफरमेसनखौ बा खारिफोरखौ जोङो थुमनानै लानो हायो